औेव
औव खोनादोंना नोंथां?
औव खोनादों नोंथां ओ नोंथांखौ गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय बावहरनाय थाबाय नङा
औव औव नं थांनि सिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फुंबिलिनि गाहाम हामलनायखौ बहरफिनबाय।
औव बिदिब्ला ओ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो दसे सम नोंथांजों सावरायनो हागोन ने।
हागोन नोंथां।
औव बिदिब्ला जोङो होमबा ओ दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि जों ओ जोंनि बर' बर हारिनि आबाद मावनायनि ओ सोमोन्दैनो दसे सम सावरायनोसै जागोन ने नोंथां।
औव हागोन नोंथां।
औव बिदिब्ला आङो माखासे खोथाफोर बुंनो लाजों लादों जे जोंनि आबादारि फोरा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव माबोरै आरो मा मा आबाद खालामो बेफोरखौनो आं ङो एसे फोरमायनो लादों नोंथांनिसिम ।।
औ
जोंनि बर' हारिफोरा दैज्लां बोथोरावहाय बांसिनानो माइ आबादखौ खाला मो आरो आंनि गामियावहाय बा आंनि साखाथियावहाय आरो मेसें बोथोरावबो गोबां। बिदि सुबुंफोरा आबादारिफोरा बिदि ओ माइ आबादफोरखौ खालामो नाथाय। बांसिनानो मेसें बोथोरनिख्रुइ दैज्लां बोथोराव बांसिन आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोनो आरो। मानो होनोब्ला आंनि मिथिनाय बादियावबा ओ दैनि दै बो नांगौ जायो आबाद खालामनायावहाय आरो दैनि आंखालावहाय ओ मेसें बो थोराव बाराएसेबां माइ आबाद खालामनायखौ नुनो मोना आरोखि मानो होनोब्ला मेसें बोथो राव बिदि ओ बार बारा एसेबां अखाफोर फैया आरो बिनिखायनो दैनि आंखाल जायो होननानै आङो मोनथियो आरो नाथाय दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा अखा फोरबो फैयो बेनिखाय ओ माइ आबाद खालामनो थाखाय दैज्लां बोथोरा मोजांसिन होन नानै आङो मोनथियो आरोखि ओ औ थिग बिदिनो जोंनि आबादारिफोराबो दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोराव बारासिन माइ आबाद खालामो आरो मेसें बोथोराव हायबो खायफा माइ आबाद खालामो आरो खायफा गोरां खेथिफोर खालामो जेरैहाय ओ जुखाम खिथि बा मैगं थाइगंनि खेथि बेफोरबायदि खेथि खालामनायखौ आं नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दैज्लां बोथोरावबो माइ आबाद खालामनायजों लोगोसेनो गोबां बिदि मैगं थाइगंनिबो आरो माखासे खिथिफोरबो खालामनायफोरखौ आंनि गामियाव बा आंनि साखाथियाव आङो नुनो मोनो आरो ओ नोंथांनि साखाथियावबो बिदिनो माखासे ओ आबादफोर खालामनाय नुनो मोनो खोमा नोंथाङाबो फोरमायजागोन
औ नंगौ जोंनि साइदआवबो आथिखालाव गोबां मानसियानो आबाद मावो दा यो मैखोम आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइ आबादखौनो जोङो दायो मावनाय बांसिन नुयो आरो नोंथां खोनादोना नोंथाङा औ लोगोसे जोङो मा मावो होननानै होनब्ला गिबियावनो जोङो माइखौ नोङो सोमग्रोनानै लानांगौ बिधानखौ नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो सोमनाय साननै सानथाम सोमनायनि उनाव जेब्ला बेखौ सोमखांनायनि उनाव बोखांनानै गाजा ओंखारगोन बेखौ जोङो फोफिननाय जायो खोथिया हिसाबाव नङा होमबा?
आरो बेखौहायनो जों फु फिननानै जोङो गोदानै आरो गायफिननाय जायो आरो जायखौ जोङो खोथिया होननानै बुङो बेखौ नोङो थामजि आरो ब्रैजि दिननि उनाव नोङो बेखौ फुफिननानै जोङो गायफिननाय जायो आरो आरो बे गायनायनि फसलखौ जोङो दान मोनब्रै नि गेजेराव जोङो बे फसलखौ मोननाय जायो जेब्ला माइ बि फिथाइया मोनगोन अब्ला बियो सना गाबनि गोमो जागोन अब्ला बेखौ जोङो मानसिफ्रा हायो गोदोथ' जोंनि साइडआवहाय आखाइजोंनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां आबादारि फोरानो जोङो मेसिनजोंसो हानायखौ जोङो नुयो आरो मानोना आथिखालाव जोंनि सम आरो खामानि मावनायफोराबो जोबोर माने माने हांखुर जाबाय समाबो जेनै थोआ थोआ जाबाय जायनि थाखाय आबादारिफोरा खम समनि गेजेरावनो आबादखौ थिखांनो थाखाय ओ मेसिनखौ बाहायनाय जायो आरो आरो जोंनि साइदआवहाय मेसिनखौ बिदिनो ओ अथ्र'स' दुइ हाजार बिदिनो लानाय जायो आरो पार बिगायाव बिदिनो जोङो हाखांनानैनो सरखायो सरनानै उनाव नोङो साननै सानथाम फोराननायनि उनाव नोङो बाख्रियाव दोननो हाखायो आरो बिदि मोजां जावनाय रखम जाखा थायो मानो जोबोर सुबिदा बेनि थाखाय जोङ आथिखालाव जोङो आ माइजों माइखौ गायोब्ला जोङो मेचिनजों नानाय जायो आरो आरो थिग बिदिनो जोंनि आबाद होननानै बुङोब्ला जों माइनि अनगायै जों दैज्लाङावथ' गोबां आबाद जायो जेरै सां बैसां पथल जेरै खांख्रिखला बिदिनो जोङो पथल लेस्रा नङा होमबा बिदिनो भिन्दि आरो मैथा गोखै मैथा गोखा जाय खौ मिथिंगायाव जोङो ओ फोनानै जानाय जायो बेखौबो जों गायनाय जायो आरो लोगोसे खमब्रा नंङा होमब्ला जों बर'फोरा बिदि आबादखो खौबो जोङो माइजों लोगोसे मैखोम मावो आरो आरो जोंनि साइडआवहाय माइआ जेरै आ माइआ आबादखौ जोङो रनजितखौ बांसिन मावनाय जायो रनजित बाहादुर थिग बिदिनो जोसा ओ माइब्रा आरो ब्लेक राइस बुङो नङा होमबा बेफोरखौबो जोंनि साइदआवहाय खम बिबांनि गायो आरो नांगौ खमाव माने बांद्रायबो गया नाथाय रनजित आरो बाहादुरखौ बांसिन गायो आरो जोंनि साइडआवहाय मानोना जोंनि बे साइडआवहाय खौ गायोब्ला जोंनि आबादा एसे एसे मोजां फसल जायो मानोना जोंनि हाया बारा फुलुं गोनां हा नङा माने एसे बोरि आरो एसे दै थानाय आरो माने दै फैयोब्ला अखा हाबासो दै थायो । अखा हायाबानो दै थाया बिदि माने कन्टिनिउ दै थानाय जोंनि हाया नङा बेखायनो जोङो रनजित आरो बाहादुर माइखौ जोङो जोंनि ओनसोलाव बारा गायनायखौ जों नुयो आरो आरो आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजोंनो एवनानै गायो। अब्ला जोङो थाबबो हायो थाबबो मावनाय जायो । आरो जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव नोंथां आस्रा माइ खौ बांसिन फोनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा खोनाफेरदों ना
औ औ जोंनि औ जोंनि खाथियावबो आङो बि बिदिनो ओ माखासे माइफोरखौ गायनायनि सोलाय माइ फोनायफोरखौ आङो थांनाय बोसोरनिफ्राय ओ खोनानो मोन्दों आरोखि
औ।
औ।
नंगौ जोंनि साइडआवबो आथिखालाव आस्रा फैयो आरो गायनाय फुनाय मानसिखौ जोङो नागिरनानै मोनला जाबाय मानोना जोंनि खाथि सेरावनो जोंनाव खम कपानि दङो साफार कमफानि जायखौ जोङो जों सा पेक्टरि होननानै बुङो बेहाय गोबां मानसि यानो माने मुखुब जानानै बेयाव बागानाव थाङो आरो गोबां फिसा फेनला बागान दङ प्राइभेट बागान बागान बिथांमोना बेयावबो खनानै जोङो रां बारा मोनो बिसोसो फासस' सयस' बिदिनो हाजिरा मानो लेभार मावनानै थिख बिदिनो माइ गायोब्लाथ' जोङो दुइसनि बारा मोना बेखायनो गोबां माइ गायगिरि बिथांमोना जेराव नोङो रां बारा मोनो बेयावसो खामानि मावगोन ना नङा होमबा बेखायनो गोबाङानो बेहाय साफार साफ्लाय बिलाइ खानो थाङो आरो आरो गोबां रांबो मोनो नङा नङा नंगौ जोंबो जोङो जोंनि असे फुंसे सेरावनो थानाय जों मिथिजोबगौ बेफोरो माने साफात गायो आरो जों दा गामियाव गायग्रा फुग्रा जों नागिरनानै मोनला बेखायनो जोंहाबो दिनैग्लाय बिस बिघाखौ जोङो माने फोखाजोंसो आसथारा फोखाजों मानोना बेयाव गायनोबो नांला बेयो फुनोबो नांला बे फोनानै होखाबाय । आरो बेखौ जोङो गायनो थाखाय जों बिगासेयाव खमैबो थाम किलु बा थाम थाम दस'मिक बा किलु' बिदि नांगौ आरो सारि तिन किलु' बा आराय किलु' बिगासे हायाव बिदि माइ नांगोन आरो जोंनो जोङो खोथिया फोआ जोङो गेसें -गेसें फोगोन आरो जिखौ माने ट्रिस सेन्टिमिटार पनसास सेन्टिमिटार बिदि एरखम फ्रि- फ्रि फोनानै होनाय जायो आरो माने गुबुं होनाय जाया आरो अब्ला जोङो नां
औ नं‌
नांगोबासोमोन्दों जोंआ थांनाय बोसोरावबो मोनो बेखायनो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव माने स्निजि जौखोन्दोआनो जोङो फोजोबनायखौसो जों नुदो आरो। गोबाङानो गायनायखौ खम गायदों आरो। अब्ला नोंथांमोननि साइडआवबो जेनेबा गोबां बिदिनो फसल माइ आबाद फसलखौ मावनानै जादों नङा होमबा नोंथां। अब्ला मेसें बोथोरावहाय नोंथांमोननि साइदावहाय माखौ बांसिन मावनाय जायो।
औ आंनि साखाथियावहाय आङो मेसें बोथोरावहाय बांसिन आबाद खालामनाय होनोब्ला आङो जोंनि गामियाव बा जोंनि गामि खाथियावहाय आङो जुखाम आबाद खालामनायखौ आङो बां सिन ओ मेसें बोथोराव खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो बिनि सोलायबो आंनि आंनि गामिनि एसे गोजानावहाय आङो बिदिनो ओ तरमुस बेफोरबायदि आबादफोरखौ खालामनायखौ आङो नुनो मोनो नाथाय जोंनि गामि बा जोंनि गामिनि साखाथियाव आ आङो जुखाम आबाद खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो। औ गोबाङानो बिदि ओ खायफा माइ आबादखोबो आङो खालामनायखौ नुनो मोनो मिसिननि हेफाजाबजों दै दै बर'ननानै बेदों बिजोंहाय माइ गायनायखौ आङो नुनो मोनो। आरो मेसें बोथोराव नाथाय ओ आङो बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय जोंनि गामियावहायबो गोबां बिदि ओ न'खरब्रै न'खरबासो जुखाम आबाद खालामनायखौ आङो नुनो मोन्दों आरो जुखाम आबाद खालाम खांनायनि लोगो लोगोनो दैज्लां बोथोरा जेब्ला सफैयो अब्ला थिग बेबायदिनो ओमाइ आबाद खालाम नायखौ आङो नुनो मोन दों आरो नोंथांनि बुंनाय बादिनो थांनाय बोसोर ओ बोसोरसे थांनाय बोसोर फोरावहाय थांनाय बोसोरनिफ्राय आङो नुनो मोनदों जोंनि गामियावबो आरो जोंनि गामिनि साखाथिनि गामियावहाय ओ बिदि माइ फोनायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो खोनानो मोनदों जे गायनायनिख्रुइ फोनावहाय एसे खरसाफ्राबो खम थाङो होननानै आङो खोनादों आरो। बिनिखायनो ओ आरो आथि खालाव नोंथांनि बुंनाय बायदि बिदि माइ गायग्राफोरबो गोबां ओ दाना मोननो थांला खोथिया फुग्राफोर मोननो थांला बेफोरखौ आंबो मिथिदों बिनिसो बिनिखायनो आङो बांसिनखौनो ओ थांनाय बोसोर आरो देग्लाय बोसोरावहाय आङो माइ फोनाय फोरखौ गायनायनि सोलाय फोनायफोरखौ आङो नुनो मोनदों आरोखि। आं सानदोंखि ओ ओ दिनै जोंनि बुहुमाबो दावगालांबाय आरो बिजों लोगोसे जोंनि मान सुबुंफोरनो जोंनि मानसि फोरनो ओ नांगौफोराबो गोबां बांबाय बिनिखायनो नोंथाङाबो बुंदोंमोन ओ जेरैहाय जोंनि ओ माइ गायनायफोरावहाय जोङो बाराइसिबां रुवानि फोर फोरा बिदि थाखा फैसाफोरखौ माइ गायनायफोराव बारा इसेबां मोना नाथाय जेरै बिलाइ खानाय सापात बिलाइ खानायफोराव बिनि माइ गायनायनिख्रुइ बांसिन फैसा मोनो बिनिखाय जों सुबुं माहारिफोरनोबो नांगौफोरा बांबाय बिनिखायनो जोंबो ओ जेराव हाय जोंनि ओ रांफोरा दाम फोरा बारा जागोन बेसेना बारा जागोन बेयावहायसो ओ बांसिन सुबुंफोरानो बिदि हाजिरा मावनो लाबो थाङोसै आरो ओ बिनिखायनो आङो औ बिनिखायनो सानदोंखि जोंनि माइ गायनायावबो बिदि रुवानिफोर मोननो थांनाया एसे गोब्राब जाबाय होननानैहाय आरो थिग बिदिनो ओ गोदोनि बायदि थायोमोनब्लाथ' जोंहा ओ जोङो नुनो मोनो माइ गायनायफोराव
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावरायनांगौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां।
औ जायो नोंथांजों सावरायनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय।